औ
औ खोनादोंना?
खोनादों दा?
औ खोनादों,
औ जों दाना हाबानि बागै माने सावरायनो सानदों आरो ना गोदोनि हाबा आरो आथिखालनि हाबा ना माबायदि, सोलिगासि नो गोदो माबायदि सोलियोमोन बिनि फारागफोरखौ एसे ना सावरायनोसै,
जागोन,
औ ओरैनो हाबा होनोबाथ' माखौ बुङो माने एसे फं फंनैसो बुं, दो दां नोंथाङा, खोनादो, ओ दे
हाबा नोंखो जोङो सेंग्रा सिख्ला जोङो जयै मोनसे संसार जानायनि थाखाय खौसे जालायनाय बिखौ, होनो होनानै आं सानो आरो माने, हाबा होनोब्ला, जुलि जानाय होनना बुङो नङा होमबा,
औ जुलिबो,
औ
हाबा जानो थाखाय सासे सेंग्रा, हा हाबा जानो थाखाय सासे सेंग्रा ओ, जागोन दे हाबा जानो थाखाय सासे सेंग्रा आरो सिख्ला नांगोन ना?
औ नंगौथ'
माने बे हाबा बा जुलियाहाय माने जानो जानो हागोन आरो नङाबा माने,
ए
माबा फोरनि गेजेरावबो जायो इदिनो मा होनो हाबा जाखांनाय ना जायफोरा माने हौवा, थैजाबाय बा हिनजाव थैजाबाय बिसो बिनि गेजेरावबो जाफिननो हाबा अब्ला, बो माने बांसिनानो सेंग्रा आरो, सिख्लानि गेजेराव हाबा जानायखौ नुयो आरो गोजोना हाबा जानो थाखायथ' मा सासे सिख्ला, सिख्लाय फैखानांगौ ना उम जायखौ माने औ गोदोनिफ्रायनो, मोनसे माबा दंना औ जेरै औ बाथ्रा फाव दंना मोनसे थुुरि नुबा बाथि गारो होननाय ना फा बेबायदिनो औ माने जायगायाव सि सिख्ला हिनजाव दङ बेयावहाय माने जायनो हाबा होनो सेंग्रा दं बिस्रा माने सोंहैयो ना बेखौ फोरमायोमोनदा ना? माने जाय जायहा माने सेंग्रा फिसाला बा फिसालाफोर दं बिस्रा माने जायनाव सिख्ला फिसाजो दं बिसोरनाव माने सोंहैग्रोयो नङाबाथ ओरैनो लाबोजाया नालाय लाबो लाबोनो हाया आसार खान्थिबो दङ माने बेखौ माने सोंहैग्रोयो आरो माने हरगोन ना हर औ समाजारि नेमनि गेजेरजों थांनानै माने खेनसे सोंहैग्रोयो आरो। औ बेखौनो बाथ्रा फावाव बाहायदोंमोन आरो थुरिखौ बा बाथिगारो औ। औ बेबायदिनो जायनाव फिसा हिनजाव थायो बेनाव सोंहैयो ना गोदोनि समावथ मा खालामोमोन नामा गोदोनि समाव माने फि बिदिनो सोंहैयो गोदोनाबो बिदिनो नेम दंमोन अब्लाबो गोदोना बेबायदिनो माने आसान थेबनानै गारबोलायनाय बेफोरबायदि हुदा दंमोननो आरोना ओमफाय बे आसानखौ मानि औ माने बिस्रा जाय हिनजावसा लागोनाव थेबना गारबोयोमोन नालाय ना बे आसानखौ माने फिराय हैैफिनाबा बै हौवासालागोनाव माने हैफिनाबा माने जाबाय बा जासिगोन होननानै जोङो मिथिनो हायो होननानै खोनाबोदों आरो माने जों नुबोआ खै बाबो मानि दे औ मानि राजि जासिगोन बा गन औ माने गनायबाय बेफोरबायदि औ जेब्ला माने बे आसान थेबनायखौ माने होफैफिनो अब्ला माने जाला बा राद जाहोथनाय नङा बेफोरबायदिखौ फोरमायो होननानै बुंदोंमोन आरो। गोदोना बेबायदिसो नेमखान्थि दंमोननो ओ बे आसान थेबनाय नेमखान्थि दंमोन नो आरो औ मा फिनोबा ओ लाखियोबा माने जासिगोन बेफोरबायदि होननानै जोङो मिथि मोनोमोन नो आरो
दा
हा खोनायाखै मोजांङै
दा दा बिदि दङ ना गैला होनदो नैबे समाव?
अ दाथ गैलाना सोलायलांबाय दाना आरो बेबायदि मानि बेबायदि खान्थिजों मानि गोलाव खान्थिजों हिनजाव नायनाय खान्थियाबो गै बावलासो जोंनाथ माने बे थांग्रोनायनि सिगां आरो सासे माने देवानि होनो ना जायखौ माने सोंस्लुग्रा ना बेबायदिबो थायो आरो नङाबाथ' डायरेक्ट नोंसोरनि फिसाजोखौ माने नायनो थांदों नायनो थांगोन बा बेबायदि समाज लानाथ' डाइरेक्ट थांगोरा मानि सोंस्लुनो थाखाय सासे सुबुं नांगोरगौ जायो आरोना
अ बेखो मा होनो देव-देवानि होनना बुंङो न'?
देवानि होनो औ देवानि होनो बर' बेयो माने सोंस्लिनानै माने फैजागोनबासो बे गामिनि सानैसो लानानै थाङो आरोना ओरैनोथ माने डाइरेक्ट गामिनि सुबुंखौ लानानै बिदि थाङा आरोना बि दि नेम गैया माने देवानि बा रायथिना होग्रा सासे थायो। अब्लासो माने हिन्जाव लागोना थांनानै सोंहैसिगोन औ
बिदिनोथ' खोनादोना?
गनायनाय मोनोबा हौवानि न'
मोजां खोनायाखै नेट मोनाखै नामा? नेट मोनाखै नामा खोनायाखै मोजां
औ औ खोनाबाय बेबायदिनो आरो हौवा दं आरो लोगोसे आरो
हौवालागोनि न' बां इफोरबायदि आरो लोगोसे बिनि उन दंबावो आर मा देट लानाय हाबानि खालार थि खालामनाय बेखौ माने हिनजाव लागोनाव खालामो बांसिन हिनजाव लागोनाव खालामहैनायखौ नुयो जोङो बेनि उनाव सो माने देथफोरा पिक्स जायोबा रादाय जायोबा अब्लासो माने हिन्जावखौ लायगोन आरोना आरो
जुलि न'
औ हाबा दिनखालिनि सानसे बा साननि सिगांबो खबर लाहैनाय दङो जायखौ होनो खाथा खबर ना मा होनो माने खबर लाहैयो आरो मानि हाबानि लाहार फाहाराबा जागोन ना जायाखै बा मानसिफ्रा मोजाङै दंना गैया बा माबाफोर उसुबिदा जादों नामा बेफोर बादि सोंस्लु हैनाय नेम खान्थिबो दंनो आरो जायखौ खाथा ख खबर होनो ना मा होनो औ
उम होम
गैयामोन ना बिनिखायनो बेबायदि थांलायनानै सोंहैनांगौ जायोमोन आरोना गोजान
औ दाथ'
माबाफोर उसुबिदा जादोंबाबो मिथि मिथिनाय नुवा औ मबाइल जुग जाबाय नालाय बेबायदि खबर लालायनायखौ माने नेमखान्थिखौ खम नुयोसै खोमालाय मानि बे आं नुयिखौनो मोनो। माने थायोदा अब्लाबो माने दानियाथ आथिखालाव हाबाया माने लाबोखानाय हाबा जायखौ होनो खारसननाय हाबा ना?
औ लाबोखानाय जायोथ आर ओ बांसिन आरो मबाइल जोंनो जा
औ गोलाव खान्थिजों हाबा जानाय बा हिनजाव नायलायनायनि खम माबाखौनो हाबा जालायनायखौनो खम नुयोसै आरोना आथिखालाव।
औ एसे खम जाबाय न बेफोरो?
औ बेबायदि हिनजाव नायनायनै माबा रायथिलायनानै हाबा जानाया खम नुयोसै आरो आथिखालाव।
उम उम
ओरैनो माने खारसननाय हाबा होनोबा माबायदिखौ होनो नोंथाङा सानो माने एसे बुंलाय नोंथाङा खारसननाय हाबा
खारसननाय खारसननाय होनोब्ला दा खायसे खायसे नखरफ्रा खायसे खायसे नखरफ्रा अ बेवहाय माने बे नखरा बादा होनायनि थाखाय बे हिन्जावसाया हौवासानाव ओ थांनानै बा बहाबा खारसननानै हाबा जाहैयो आरो।
औ माने सिगांग्रो थाहैगोरो आरो ना
औ सिगांग्रो थाहैग्रोयो।
औ
फुरा नायनाय जों बे थारिख लानायजों ओ बे
औ सोमोन सोमोन्दो गैया जे ओ
औ आंनि मिथिनायाव बिबाय
माने खोथा गैया औ माने खोथा गैया खबर गैया मानि हिनजावा माने थाहैयो आरो ना माने बा गावसोर सानैनि गेजेराव बाथ्रा थालायनो हागौ अब्लाबो नखरनि गेजेराव जेबो बाथ्रा गै थायो आरो ना
उम। बिदि बिदि सानो आरो आङो
अब्ला बेखौ माने थाहै खानायखौ खारसनाय हाबा होनो आरो ना ओरैनो खारसननाय हाबाबाबो नाथाय औ खबरबो थाङोना जाय खबर बा खिथाहैनाय नोंनि फिसाजो आंनाव फैबाय बेफोरबायदि हौवा लागोनिफ्राय खनसे आरो खबरबो फैयो आरो ना नङाबाथ' मिथिनाय नङाना, औ खबर थायो। मिथिया अ ओम बिदि खबर थायो आरो बेखौ खालामबासो बेनि उनावनो बेयावनो खालारफोरखौबो हाबानि खालारफोरखौबो थिग खालामनानै फैखाबाय। लोगोसे माखासे समाजारि नेमखान्थि बेफोर दङ बेफोरखौ मावबोयो आरो जेरै बि मा होनो बिबाय खानाय ना मा होनो?
औ।
बेफोरबायदिखौ आरो बिनि उनाव मा
जोंनिया समा जासि नामा?
अ दे होमबा ने औ।
दे।
दे।